अ हेल'।
खोनादोंना?
अ खोनादों।
अ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबि गिबियावनो जासिहरबाय
उम।
खोनादोंना।
औ खोनादों आदा।
दा आं नोंथांनाव मोननैसो जोंनि बर'नि सोंथि सोंगोन हा।
औ जागोन आदा।
जानायनि फारसे जानाय लोंनायखौ।
औ।
जोंनि जायखिया नों आंनो मोनथाम जोंनि बर'नि। फेभ्रेट ओंख्रिखौ। थानो हागोन ना।
औ हागोन आदा।
अ दे बुंनाय।
ओ जोंनि फेभ्रेट ओंख्रिया। नारजि। जो अमा। अनलाजों दाउ नाफामजों थास' बिथ। थुरै।
अ। दा बे नारजि ओंख्रिखौ। जों। माबोरै खालामनाय जायो माबोरै संनाय जायो बेखौ खोन्थाहरनो हागोन ना।
नारजि ओंख्रिखौ औ हागोन जोङो फार्स्टआवनो नारजिखौ सोमग्रोनांगौ दैयाव।
औ औ
दैयाव सोखांनायनि उनाव बिखौ थारा बिदि थायोना नारजियाव बेफोरखौ साफा खालामखांना ना? सारायाव माने खारैजों माबाग्रोनाय जायो रुग्रोनाय जायो। खारैजो। होमबासो गुरै जायो ना?
औ औ।
ओमफाय इदिनो खारै संख्रि इफोरदि होनानै बेदर खो बेलेग सारायाव एवफ्रामग्रोनानै होलाना होनाय जायो आरो।
ओह मेन रेसिपिया बेनो हबा जोंनिया नारजिया अह बेनिफ्राय आरो मोनसे जों अनला ओंख्रिखौ माबोरै खालामनाय जायो ओमफ्राय?
अनला ओंख्रिखौथ' जों फार्स्ट आवनो खुरैयाव सोमना लाग्रोनांगो।
ओमफ्राय?
सोमखांनानै रुइबाथाय माइरंखौ देनाय जायो देनानै गुन्दै खालामनांबाय ओमफाय बेखौ गुन्दै खालामखांनानै दैयाव माबानाय जायो माने बेदरखौ संना लाबाय। ओमफाय बेदरखौ संनानै बेयाव बेदराव दै होनानै ओमफाय बै उनाव अन गुन्दैखौ होना होबानो अनला ओंख्रि जायो आरो ना। खारै आरि होनानै औ खारैया मेन खारै होआबा जायाना अनला ओख्रिया। थाव होनाय जाया बेयाव माने बेदरावल' बेदर संनायाव होनाय जायो।
औ जिखिनि माने खारै नांगौ बेखिनिखौ होनांगौ आरोना ओह। उम उम गोजोननाय मोनबाय।
औ आदा।
खौ मिथिना लाना। ओनिफ्राय आरो आं मोननैसो कुइसन सोंबावनि।
औ।
जोंनि बर'नि जेनेबा जों जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाया माने सिनायथिया मा जोंनिया?
जोंनि सिनायथिआ ना
औ गाननाय जोमनाया जेनेबा जोंनि बर'निया
बर'नि गाननाय जोमनायाथ' हिनजावफोरना दख'ना जाबाय मनाआ ट्रेडिसनेल ड्रेसा हौवाफोरनाथ' गामसा जाबाय बिदिनो आगर गुमै दख'ना थावसि गानबाथाय समायो आरो ना। बर' ट्रेडिस'नेल ड्रेस जायो बेफो
औ औ औ औ लोगोसे आरो आर'नाइ ब थादो नङा होमबा?
औ आर'नानाय हाजो आगर इबायदि
अ नोंथाङा जोंनि बर' फिल्मफोर नायबाय बायो नामा?
औ नायो।
औ दा होमबा नोंथांनि जोंनि बर' एक्ट्रिस नों सोरखौ माने साबसिन मोनो जेनेबा एक्टिंआव?
एक्टिंआव आं हेलेनाखौ मोजां मोनो।
अ हेलेना नार्जारिखौ ना?
औ औ
ओमफ्राय जोंनि एक्टरनि गेजेराव? सोरखौ साबसिन मोजां मोनो?
लिंसारखौ।
अ नोंथाङा लिंसारा बबेनि बेखौबो मिथिगौ नामा?
लिंसारा क'क्राझारनि खोमा।
औ
हेलेनायाथ' जोंनि बाक्सानि।
बाक्सानि औ। द दा आरो मोननैसो सोंबावनि आङो
औ
जोंनि जेनेबा जों ओंखाम जायो नङा होमबा बे माइरंखौ जों माबोरै मोननो हायो बुस्थुआ
बे माइरंखौ अ फार्स्टआवनो जोङो बिदिनो बैसागो गेजेरखिनियाव ना
औ
ओ माने माइलि माइ थायोना बेखौ जोङो फोना लाग्रोनांबाय बेखौ फोखांनायनि उनाव जोङो खोथिया महरै मोनबाय बेखौ माने माइ खारबाय गोरलै गोरलै खोथिया फिसा बेखौ बखान नानै मास मोनसेसो उनाव ओंखारो खोथियाया हायाव फोनना दोन ना ओमफ्राय बेखौ जोङो मास मोनसे देर मासफोराव फुयो आरो फुनाय जायो ओमफ्राय बेखौ फुखांनानै जोङो हाखौ हालौवनानै गायनाय जायो आरो जों बर'फोरा ओमफ्राय गायनानै थाम सारि तिन मासफोराव जोङो बेखौ माइ महरै मोनो बेयाव औ गायनानै ओमफ्राय बेखौ मोननानै उनाव बिदिनो लासैनो माबासोआव तिन मासोआव माइआ ओंखारबाय ओंखारखांनायनि उनाव जोङो बेयाव मोननाया बिदिनो हप्थाथाम
ननाय
न' जायो बिनि उनाव जोङो न'आव लाबोनानै लानाय जायो लामनानै रानबाथाय जोङो मिलाव सौहैयो सौहैखांनायनि उनाव माइ महरै मोनबाय आरो माइरं महरै इनि उन आसां
औ औ गोजोननाय मोनबाय बेखिनिखौबो नोंथांनिफ्राय मिथिना लानानै ओ दा जोंनि औ दा जोंनि बरनि जेनेबा बैसागुआव जिथु जों मोसायो नङा होमबा।
औ आदा
ओ औ बैसागु मोसायो बेयाव जों मा मा आगजु बाहायनाय जायो जेनेबा मोसानायाव।
खाम सिफुं खाम सिफुं सेरजा गरखा।
ओ औ।
जाबस्रिं।
बे जोंनि।
बे जोंनि। आरो नेरसोन।
बरनि नेरसोन नङा होमबा बेयो बेखौ लानानैसो जोंहा मोसानो हायो नङा होमबा। ए जोंनि बरनि दामनाय देनाय औ। ओ।
दा ओह। नोंथाङा। बांसिन जोंनि मा-माबायाव। गेजेराव जेनेबा मोसानाय एबा एक्टिं एबा सल खननाय माबे मोनसेखौ नों मोजां मोनो माने साबसिन नोंनियाव।
जोंनियाव। जोंनावथ बर जाबाय नालाय मासानायखौ बैसागुआव मोजां मोन। सिन आरोना।
अ माने नोंथाङा। मोसानायखौ साबसिन मोजां मोनो होमबा?
औ मोसानायखौ।
बहाबाफोर ओरैनो मोसानाय एक्टिंफोर खालामबायबायमोन नामा नोंथाङा?
आं इदिनो गामिफोराव बैसागुफोरावल मोसानाय जायो ओमफ्राय स्कुल कलेज आगोल मोसानाय जादोंमोन आरोना इदिहाय। थ बेलेग मोसाया।
ओ ओ बिदिब्ला नों मोसानायखौ साबसिन मोजां मोनो?
औ।
उम। दा जोंनि माबायाव जेनेबा बडलेण्डआव।
औ।
जोंनि बोथोरा माबोरै जागा बोथोरा माबोरै सोलिगासिनो दं जेनेबा दा?
बडलेण्डआव?
औ जेनेबा दुंहाव थासारि। बिदिनो
जोंनाथ' दा बोथोरा गुदुङानो दं इसे। माने अखा हालाय गारलाय इदि जागासिनो आरोना अखायाबो हाथाराखै एसे। सानदुंङा बांसिन जाना दं। बिदुंनि दुंथाया बांसिन औ हिसाब मुथे माने दा अ जानांगौमोन आरो ना?
आ अ' अ' अ' माने औ अखाया मानोे बे एसे खम।
बेफोर जाबाय बि फां लाइफां मिथिंगायारि दानफायोना मानसि फोरा बिनि सायाव सोनारबाय।
बिदिब्ला जोंहा बिफां लाइफां दानफायनायाव गोबां खहा दं। आ बिदिब्ला जों गायना लानायाथ' साफ्रोमनिबो माबा नङा होमबा बिबान नङा होम
औ जोंनि साफ्रोमबोनि बि-बि बान आरो। बिफां गायनाया
अब्लासो जोंबो बारहावा मोनगोन नङा होमबा?
औ।
उम दा ओरैनो नोंथाङा मा खालामना थानो मोजां मोनो?
आं?
औ। बे जेनेबा दुंहाव एसे दुंहाव थासारि नङा होमबा? दा सान्दुं गोसा बे समाव नों मा खालामना थानो मोजां मोनो? बेरायथिंनो एबा बहाबा बेरायनाय जानाय, उन्दुना थानाय माबेखौ मोजांसिन मोनो?
आङो बेरायनो मोजां मोनो।
बेरायनो मोजां मोनो न'? आ एसे जायगाफोर नायथिंनो मोजां मोनो?
औ।
उम दाथ' जाखांबाय नङा होमबा?
औ जाखांबाय।
अ' दा ओरैनो मा खालामबाय दं?
आं दा ओरैनो ज'ना दं आरोना।
अ'
नोंथाङा मा खालामदो? दा
बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय आं गोबां मिथिनो मोनबाय।
औ।
बेखौ मिथिनानै आंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय।
उम।
बिनि थाखाय जोंनि बे राय्लायनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दैे।
औ दे आदा गोजोन्थों उम।